हेल'
औ नोंथां
औ फ्रियैनो दं नोंथां
अ दा खबरफ्रा मोजां ना नोंथांना?
औ मोजाङानो नोंथां ओं बे साननैसो
नोंथांजों ओ ओ जेरै जोंनि बर'फोरनि गाहाय आबाद ओ माइ आबादनि सोमोन्दैसो रायलायनो सान
औ राय्लायजागोन नोंथां।
अ दाथ' ओ दैज्लां बोथोर नङा होनबा। ओंम बयबो जों ओ गामिनि सुबुंफोरा दुब्लियावनो नांथाबनानै थायो। माइ आबादनि थाखाय नङा होमबा
औ थारैनो
औ नोंथांमोननिख दा माबायदि सोलिदों?
ओ जोंनि ओनसोलाव होनोबा दा माइ आबादखौ जोंङो गायनायखौ जागायजेनबायानो बुंजायो। ओ मानो होनोब्ला ओ जोंहा माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव एसे गिबि गायबासो जोंङो माइ आ बादखौ एसे मोजां फिथाइ मोननो हायो
औ
ओ बिनिखायनो जोंङो माइ आबादखौहाय आमथि फोरबोनि सिगां सिगांआवनो खावसे गायग्रोना लानाय जायो आरो आमथि फोर फोरबोनि उनावहाय माखासेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ गोदो ओ जों बर' ओ जों बर' फोराथ' गोदो ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायोमोन नङा होनबा
औ औ
ओ जों खरमा होननायबो खोनायोमोन ओक्ष आसुमाइ बेफोरबायदि खोनायोम नङा होमबा
औ
दाथ' जों बेफोरखौ बारा नुनोबो मोनलिया आरो बेफोरनि बेफोर माइखौ गायलिया खौनो बुंजासै ओ दाथ' बांसिन ओ रनजित बेफोरखौनो गायो नङा होमबा?
औ औ।
नोंथाङालाय माइ गायफेरबायना गायफेराखै?
गायफेर गायफेराखै बुंजाया मानो होनोबा जों हिन्जाव माहारिया माइ गायनानैनो जानो माइ गायनानै माइ आबादखौनो जोंङो बांसिन मावनानै जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो आंङो खोब माइ गाय मोजां मोना बा आबाद मावनानै मोजां मोनो आरो बिनिखायनो आंङो माइ गायनो रों गौ आरो फुनोबो रोंगौ आरो नोंथां।
औ औ। नोंस्राबो माइ गायबाय नामा जागायबाय नामा गायनाया?
औ जागायजेनबायानो बुंजायो नोंथां।
ओं ओ जेरै जोंनि माइखौ जों माबोरै गायो माइ गायनायनि सिगां मा जागायजेनो बिनि उनाव माबोरै माइखौ गायलाङो नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ ओ जोंङो माइखौ माबोरै गायग्रोयो होनोबा जों फार्स्टआवनो खोथिया फोग्रोनानै लानांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ।
ओ जोंङो फार्स्टआवनो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो ओ माइनि गोनांथि जागोन जेब्ला जोंङो माइ फिथाइखौ ओ जोंङो मारा नााखङो अब्लानो जोंङो माइज्लिखौ जोंङो रेदि खालामनानै दोनखायो बा ओ जेबो मिक्स जायि जोंङो मोनसेल' माइनि ओ माइखौ जोंङो बासिनानै दोनो बा बेफोरबाय दिनो बेलेग बेलेग रोखोमनि नोंथाङा जेरै दा माइखौ बुंदों। थिग बेफोरबायदिनो जों जोंनि ओनसोलावबो ओ परिमल माइ जय बांला आरो बिनिफ्राय जोंनो जोसा माइब्रा नांगौ जायो ओ जोङो बेफोर जोङो बेफोरबायदि माइखौहाय जोङो आबाद मावनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो माइज्लिखौहाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो दब्लाय दुब्लिखौ जोङो हाल एवग्रोनानै लागोन। ओ फार्स्टावनो
खारायगोना लानानै बिनि उनावहाय सामार होगोन आरो बिनि उनावहाय मै होनानै आरो एवगार बावनानै जोङो मो जाङैनो उनावहाय एवफिननानै जोङो बेखौ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो नोंथां। जोङो खोथिया जोङो जोङो माइज्लिखौ ओ गिबियावनो जोङो बस्था बा ओ माबा मोनसेयाव खाथुमनानै जोङो हरसेबा हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
बिनि उनावहाय बै सोमना दोननायखौ जोङो फुख्रियाव बा दैयाव सोमना दोननायखौ जोङो बोखांनानै ओ हायाव बा गुसु जायगायावहाय एसे गाजा बेरनो बायदियै जोङो बेखौ बस्थानिफ्राय खेवनानै जोङो मोजां जायगायावहाय बनानै दोननानै ओ एसे फेनस्रानानै दोनो आरो जाहाथे बे माइआ गाजा बेनायनि थाखाय अ बिनि फ्राय जेब्ला गाजा ओंखारगोन अब्ला जोङो हा रेदि खालामना दोननायावहाय जोङो फोहैनाय जायो आरो नोंथां
औ
बिनिफ्राय जोंनो ओ बे खोथिया फुजानो थाखाय जोंनो ओ मास मोनसे बा मास मोनसेनि एसे बाराबो लायो जोङो खोथियाखौ ओ एसे राहोनानै बा एसे गोबाव गोबावयैनो दोननानैसो फुनांगौ जायो मानो होनोबा जोङो जुदि खोथियाखौहाय थाब फुयोबा जोंना खोथियया जयोब्ला जोंनो आबाद मावनायाव बारा खोथिया थोहैनो नागिरा
औ औ
बिनिखायनो जोङो खोथियाखौ एसे गोबावयैनो राहोनानैसो जोङो फुयो बिनि उनावहाय जोङो फुखांनानै नानै जोङो खोथियाखौ ओ ओ खायफा खायफा बेफोरबायदिनो हाजिरा बा खामला लानानै फुयो यो जोंहा न'आवनो मानसि दंखायो नालाय जोङो न'नि गोजायैनो खोथियाखौ फुयो आरो नोंथां
औ औ
बिनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फार्स्टआवनो फुना लाग्रोनानै ओ बेनिफ्राइ जोङो हरसे सेबा हरनै दोननानै अखानायै जोङो ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ गायेनायखौ आग लानाय होनो बे आग लानायखौ जोङो एसे गय फाथै बा इसोरनि लो ओ मायनावफोरनि नाम लाग्रोनानै जोङो बे आबादखौहाय जोङो गिबि नो ओ फुजिग्रोना लानानै जोङो गायनाय जायो आरो गायजेनाय जायो
ओ
ओ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि सावरि बादालि बा बेफोरबायदि लानानै गायनायखौ खोब नुनो मोनोमोन ओ दा आथिखालनि मु गायावहाय बेफोरखौ बारा सावरि बादालि बेफोरबायदि गायनायखौहाय जोङो नुनो मोनला
औ औ थारैनो
औ
बांसिन हाजिरा खामला लानानै गायनायखौसो नुनो मोनसै नङा होमबा औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव दा माइ गायनाया जागायजेनबायना जागायजेनाखै नोंथां?
औ नोंथां जोंनिखैथ' गायनाया जागायजेनबायानो ओ खायफा बायदियाथ' माने गायखांबायानो होनजासै ओ अब्लाबो दा थाम थिम सोलिगासिनो आरोना औ औ नो जोंहाबो दिनैनि फुनायखौ जागाय जेनबाय
औ जोंनि ओनसोलाव होनोबा अ दैबाना ओ फैयो बिनिखायनो जोङो ओ आबाद आबादखौ एसे थाब मावग्रोनांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ नै दाथ' जोंनिखि अखायानो गैया बुंजायो बेखायनो माने मानसिफ्रा ओ खोथिया जेब्ला गायनायनि ओ सम जाबायब्ला ओ माने जेस जे-जेब्लानो गायनायनि थाखाय खाबु मोनो अब्लानो गायना लाखासै मानो माने ओ माने ओ एसे नोङो बोथोरफोरखौबो बारा बिसास खालामजाया नङा होमबा औ माब्लाबा अखानि थाखाय जों गोबाव सम नेनांगौ जायो बिदिनो खोथियाफ्रा राग लांनो नागिरो आरो फुखानाय खोथियाफोराबो जों राननो नागिरो बिनिखायनो ओ मान सिफ्रा जेसेबां माने थब हायो एसेबांनो माने गायनो ना-नागिरो आर ना दानि दिनाव
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनो
औ
आरो जोंनि ओनसोलाव औ बुंनो हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव आरो ओ बावा माइखौबो जोङो फोनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि जेरै जोङो खोथियाखौ फुग्रोना नै जावायना दोनोना जेराव दै गोथौ बा ओ दुब्लि थौ बिफायजों जावायना दोननायखौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिखौ
औ जोंनिथिंबो बेबायदिखौ नुयो ओ बिदिखौ जोंनिखि खासिया जावायनाय होनो खासिया गायनाय बेबायदि होनो औ बे ओ दलहा दै थाग्रा जायगायाव माने दैफ्राथ' ओ लों जों राना राना जायोना बेनि थाखाय बैफोर जायगायाव ओ माने दैया रानहै रानहैनाय टाइमसिम माने खोथिया थानायनि था खाय जावैना दोनो आरो बे जावैनायनिफ्रायनो जेब्ला बैयाव दैया रानना ने गायनायनि थाखाय जाहैयो अब्ला बिनिफायनो बे जावैनायनिफ्रायनो फुनानै गायनाय जायो आरो
औ
औ औ होमबा ओ नोंथां टाइमाबोथ' जासिगोन औ ओमफ्राय ओ नोंथांनि ओमफ्राय माइ गायनायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ थारैनो नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिम साबायखर थाबवबाय होनबा।
औ नोंथांजों उनावहाय बेफोर बेफोरबायदिनो आबादनि सायाव बा बेलेग आयदानि सायाव सावरायनो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
दे होनबा नोंथां।
औ औ